खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबायदे नोंथां बुंलाय
ओ गोजोन फुंबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो माने फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां मा आयदामोन बुंलाय
ओ आयदायानो जाहैबाय दै दै सम्फद ओ जेनेबा आं नोंथांनिसिम आं एसे फोरमायना होग्रोसै नामा
औ दे फोरमायना होदों
ओ दैयानो जाहैबाय जोंनि थांना थानाय जेनेबा जिउआव गोनांथि गोनांथि मोनसे गुदि गोनांथि आरो ना ओ दै नङाबा जों थांनानै थानो हाया नंगौना नोंथां दैया ओ जेनेबा उम औ जों दै सम्फद दै सम्फद बुङोबाथ' जोङो जेनेबा गासिबो गासिबो माबायाव थानाय दैखौनो बुंनो हायो ओ जेनेबा ओ जेनेबा न'आव बाहायनायफोर दै जेनेबा बेफोर ओ दै खौ जोङो मोजाङै मा होनो ओ रिइउस जेनेबा रिसाइकेल ओ खनसे बायखांनायनि उनाव ओ खनसे बाहायफिननो हानाय बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो दै जेनेबा सानसेबाबो जोंनि बुहुमनिफ्राय जोबनानै थांगोन बिनिखायनो जों दैखौ मा होनो आलो आलोयै बाहायनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां
उम जेनेबा ओ जेनेबा आलालामाला बाहायलाबायनो नाङा दैखौ बेफोरनो आरो जेनेबा दै सम्फदनि बागैबा उम ओ जेनेबा दैयाथ' जोंनि बेसिक निडस बायदियानो होनजायो जेनेबा थांना थानायनि मा होनो मोनसे माबा सम्पद दैया
ओं
मा गोबां खामानियावनो जों दैखौ बाहायो जेनेबा लोंनायाव जि सुनायाव दुगैनायफोराव गोबां माबाफोर सुनायफ्राव गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा नोंथां औ दैया जोंखौ बेफोरबायदि हेफाजाब होयोखायनो जोंबो दैखौ मा होनो जेनेबा अनसि अनसियै जोथोनै खालामबोनांगोन आरो सानसेबाबो दैया जोंनि जोंनिफ्राय गोजान जालांगोन नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
औ नोंथाङा बुंलां नोंथां बुंलांनाय बायदि बुंदों सैथोआनो माने जों दै दैया जोंनि थाखाय माने इम्परटेन्ट माने गोनांथि आरो माने जों दै गैयाबा थांनानै थाया होनना होनना बुंनांगौ माने जों सानसे माने दै गाङोब्ला माने जों सानसे माने दै लोङालासिनो थायोब्ला माने जों जै जोबगोन होननाय बायदि आरो माने दैखौहाय माने जोंनि जिउआव गोनांथिथार होननानै बुंनो हागोन आरो दै दै गैयाब्ला माने मानसिया माने थाङा मानसिया आरो जिब जुनाराबो थांनानै थानो हानाय नङा माने बिफां लाइफाङाबो माने दै गैयाबा थांनानै थानो हाया जेरै माने जों आबाद मावनो थाखाय बाबो मा होनो जोंनो दै नांथारगौ जायो आबादाव माने जेरै माइ माइ आबादखौनो जों होन जों दै सोनो हायाब्ला माने आबादखौ जेन थेने ओरैनो मा होनो गायबाय गायनानै जुदि जों मोजां होनो हाब्ला आरो फुल माने फिथाइखौनो बिदिनो जोंहा लोंनाय दै लोंनाय दैखौ होनना बुङोब्ला माने जोंहा जों माने मोजाङै बाहायनांगौ आरो जों माने लोंनो दैया
उम
अब्लाबो माने जोंनि जिउआव दैया माने खम बिबांनि जायो होननानै सानो माने सुबुं बांनायजों लोगोसे लोगोसे माने लोंनाय दैफ्रा माने जों बायनानै लोंनांगौ जानानै फैदों बेबायदिनो माने खायसे खायसे सिम जों माने बेफोर लोंनाय दैया माने बायनानै लोंनांगौ जानाया माने बेफोर गाव गावनो मैला खालामना लानाय बेफोरनिफ्राय जादों होननानै आं
माने दैखौ मैला खालामना लानाय जाबोर बेफोरबायदि गारनानै माने दैफोरखौहाय लेथ्रा खालामनानै लादों आरो आरो बेजों लोगोसेनो माने जोंहा दैखौ गोबां गोबां मा होनो रोखोमै मोननो हायो जेनेबा जों दैखौहाय माने निज्रानिफ्राय गनाय फुंखानिफ्राय गनाय इफोरबायदि मोनो दानियाथ' आरो मा होनो लोंनाय दैफोरखौहाय माने गोबां गिदिर गिदिर बरिं बहायनानैहाय माने बोखांनायखौ जों नुनो मोन्दों माने जों औ दैफोरखौ माने ओरैनो लोंनो हाया बायदि जानानै फैदों आरो नै दिनैनि दिनावहाय माने दैफोरखौ जिहेथु माने मैलाफोर गारनानै माने दैयावहाय बिजानु सोमजिनाय बेफोरखौ जों माने मोनदों। जाय दैफोरखौ लोङोबा माने जों फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ होननानै सानो आरो माने बैफोरखौ ओरैनो फिल्टार खालामालासिनो लोङोबा माने बेमार आजार सोमजिनो हागौ इफोरबायदि आरो। आरो गोदोनि समावथ' माने इफोरबायदि दैफोरखौहाय माने निज्राफोरनि फुंखाफोरनिफ्राय माने ओरैनो खावखांनानै लोङोमोन आरो माने सरालासिनो माने गोदोनि समाव फिल्टारनि सुबिदा गैयामोन नालाय हाखर बुरनानै बा सरालासिनो बा फिल्टार खालामालासेनो जों लोंनो हाया आरो दिनैनि समावहाय। बेफोर माने बेफोरै जाहोना जाहैदों माने जों दैफोरखौहाय माने सुबुं माहारियानो गाज्रि खालामना लानाय बेफोरनि जाहोनाव जादों आरो नङा ओमबा नोंथां? आरो जोनोथ' माने आबाद मावनायाव माने जोंनो दै नांथारगौ आरो दै नङाबा माने जोङा आबाद मावनो हखया मानो होनबा जों मानो आबादखौ मावनाय जायो नालाय बिदिनो बेनिखायनो जोंनो माने दैखौ नांथारगौ होननानै आं बुंनो हायो नोंथां। नोंथाङाबो दैनि मा होनो दैनि ग्रेब्रेंनाय बा दै माने दैया माने गोदोनि मा होनो माबायदि मा होनो मैला महराव नुजाथिदों माने दाबायदियावथ' माने गोबां मैला खा जाबाय नङा ओमबा दैलाया दैया गुब्रुंबाय गुबुंबाय बिनि जाहोनखौ एसे फोरमायना होदो नामा
औ जेने नोंथाङा जा बुंलांदों बे नोंगौ। ओ जेनेबा दैया जोंखौ हेफाजाब होयोखायनो जोंबो दैखौ मा होनो जेनेबा मोजाङै मा होनो गोग्गोयै लाखिनो नाजानांगौमोन। ओ ना नाथाय आथिखालनियाव बांसिनखौनो गेब्रेंनाय नुनो मोनो जेनेबा दैखौ। ओ जेनेबा ओ गेब्रेंनाय गेब्रेंनाया जेनेबा मोनसेया मोननै रो खोमै गेब्रेंगोन जेनेबा ओ मानसिया मानसिया मानसिया मावनाय मावनायनि जुनै जेनेबा दैफोराव गाज्रि गाज्रि बुस्थु गारहरनाय मानाय बेफोरनि ओ बा बेफोरनि जुनै गेब्रेंगोन मोनसे आरो मिथिंगायारियै मोनसे गेब्रेंनाय जागोन आरोखिना नंगौना नोंथां?
औ औ
जेनेबा जेनेबा नै इन्डासट्रिफोरनिफ्राय मा होनो गाज्रि मैला गनाय दैफोरखौ मा होनो दै दै दै दैमाफोराव मा होनो हगार हरनाय जेनेब औ बेयावनो गारजोबफिनखायो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेनेबा न'फोराव बाहायनाय जाबोर जोथोरफोरखौ दै दैयाव दैयाव गारसोमहरनानै दैयाव फोजौ हरनाय बेफोर आरो आथिखालाव बेफोरबायदि थासारिखौ गोबां नुनो मोनो।
औ
दैखौ गुबुंले खालामनाय बेफोरनो जेनेबा दैफोराव जेनेबा जोंङो दै खिसोम हासुसोम बेफोरबायदिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां माने बेफोरो माने बेफोर माने सुबुं माहारिया माने गाव गावनो माने मैला खालामना लानाय होनना बुंनांगोन जों औ मा होनो बिदि मा होनो टाउन ओनसोलावबो माने गाव गावनो दैफोरखौ मैला खालामना लायो नाला माने बे नालाफोरा दैया मोजांङैनो फैयो माने खिन्थु बैसोरो दा ओनसहरनि मानसिफ्रा' माने गारना जायगा गैया नालाय बिसोरो माने बैफोर जाबोर मैलाफोरखौ गाय माने दैयावहाय गारो आरो गारसोबनानै
औ औ बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ बांसिन बे टाउन एरियायावनो नुनो मोननाय जाखायो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो गामि ओनसोलावबो माने खायसे मा होनो जों खायसे खायसे ओनसोलाव माने दैखौ माने गाव गावनो गाज्रि खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनो खायसे खायसे ओनसोलाव ओरै बायदि माने बे दैयावनो माने दुगैयो। बे सुयो अब्लाबो माने बैसो मा होनो बैफोरबायदि ओनसोलाव ओरैबायदि आरो मा होनो बर' सुबुं माहारिफ्रा माने दाउ अमा लायो नालाय बेफोर माने बै दैमासे सेर सेरावहाय माने बोरमा होननो दा अमाफोरखौहाय माने खानानै माने बिनि खिया बोहैबोनाय सुस्र बोनानै माने दंग'जोंनो फैनायबा दैमाफोरथिं थांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव माने दैया मैला माने दुगैनो हायै बा बाहायनो हायै बायदि जानानै फैयो आरो नोंथां
औ बेफोरनि अनगायैबो जेरै जेनेबा बै इसोर सिबिनाय इसोर सिबिनायाव जे माबायो मा होनो गंगा दैमा बेफोराव दुगैयो दे सुबुंफोरा रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव गोथार जानो थाखाय दुगैयो बेयाव जेनेबा बिबारफोर माफोर गारसोमहरो मा होनो दैयाव गाइखेर लुनायफोर गाइखेर खौ मा होनो दैयाव गारहरनाय बेफोर बेफोर बेफोरजोंबो दैया गेब्रेंनाय जायो आरो
औ
औ
माने जों बैफोरखौ माने बे दैयाव दुगैबायायदि माने गोथार जायो बेफोरबायदि माने साननाया माने मोनसे सुबुं फोथायनाय बा खोमसि फोथायनाय होननानै साननांसिगोन जोंङो माने दैखौ दैयाथ' नोंगौ गोथार थेवब्लाबो माने बैफोराव माने मानसिफ्रा दुगैनाय फाजिनाय खायसेफ्रा माने सोरबा माने खायसेफ्राथ' माने दैयाव हाबबानो हासुनो ओंखारनाय बेफोर बायदि जायो नालाय बेफोरो हासु सोमनाय माने बेफोरो जायो होननानै आं सानो आरो माने जायनि जााहोनाव बफोर दैयाबो मा होनो गेब्रेंनो हमो आरो
गोगो दैयानो गेब्रेङो
फुजा माबाफोर हैनो थाखाय नो फिथाइ सामथाय माने
याव गारसोमोबा माने बैफोर दैफोरनिफ्राय माने दैफोरा माने गाज्रि बा मैला जानायखौ जों मोननो हायो आरो बेनिखायनो जों माने बैफोरखौ माने जाहाथे मोजां जायगायाव माने मा होनो बोरि जायगाफ्राव गारनानै दोनो बिनि बिनि थाखाय माने दैखौ संरैखा खालामनो हायो आरो माने बेफोरबायदि दैफोरखौहाय
औ नोंथां जोंना समाबो नै जानानै फैबाय एसेयावनो दोनथ'सै ना नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां माब्लाबा सम मोनबा रायज्लायफिनसिगोन औ